हेलौ
खोनादोंना नोंथां?
ओ खोनादों नोंथां औ
औ ओ नोंथां बिदिब्ला आं फन खालामनायनि जाहोनानो जादों जोंङो दा एसे औ ओ जा दैज्लां बोथोर एबा दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावो बेनि सायाव आं एसे सावरायनो सानदों आरो नोंथां नोंथाङा सम दङोबा आंजों सावरायफानो हागोन ना नोंथां?
सम दङ नोंथां सावरायजागोन दे।
औ नोंथां बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावहाय दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां औ ओ दैज्लां बोथोरनि आबाद होनोबाथाय जोंना जों गुबैयै माइ आबादखौनो हमनाय जायो नोंथां। ओ बेनि अनगा गायैबो जोंहा गुबुन गुबुन माखासे आबादफोर मावनाय जायो जेरै फाथो आबाद आरो ओ थास' आबाद
औ औ
बायफोर आबादफोरखौहाय जोंङो दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो बेजों लोगोसे जोंहा मैगं थाइगं दङ जेरै रै जोगोनार खुमब्रा मैथा ओ सबाइबिमा बैसोर आबादफोरखौहाय जोङो दैज्लां बोथ बोथोराव मावनाय जायो नोंथां दा बेबायदिनो ओ दैज्लां बोथोराव मावनाय आबाद हिसाबै जोंनि गुबै आबाद जों माइ आबादनि सोमोन्दै आं नोंथांनि एसे फोरमायनायनि फोरमायदिनि
औ औ नोंथां फोरमायनो हागोन दे
ओ माइ आबाद होनोब्लाथाय जोंहा गुबुन गुबुन रोखोमनि दङ जेरै आसु माइ माइसा सालि माइ रनजित माइ ओ खित्र माइ जहुल फरिमल बि गुबुन गुबुन ओ माइ आबादफोरखौहाय जोङो आथिखाल समावहाय जों मावनाय नुनो मोनो। नाथाय ओ जोङो आसु माइ मावनायखौ जों बांद्राय नुनो मोनबांला बेनि अनगायै जोंहा रनजित माइखौ जो़ङो आथिखाल समावहाय बांसिन मावनायखौ नुनो मोनो। बेनि अनगायै जोंहा माइब्रा आरो जोसा बेसोरखौ मावनाय जायो बेबायदिनो जोंहा माइ आबाद मावनो थाखाय जों गिबियावनो ओ माइ जोलै जोंङो बुथुमनानै लाग्रोनांगौ जायो नोंथां। जाय माइ जोलैहाय जोंङो माइज्लि होननानै बुंनाय जायो। बेखौ जोङो फाथोनि बस्थायावहाय बा खायफाया थौफोरावबो बिदिनो साननै बा सानथाम बिदिनो सोमहाबनानै नैदोनो बे सोमनायनि जाहोनानो जाबाय माइया जाहाथे मोजाङै गाजाहरो ओ बेबायदिनो जों सोमनानै दोनो बिदिनो सोमनानै दोननायनि उनावहाय जो जोंहा जोंनि फाथोथिलि बा सरि खोथिया थिलि जाय जायगायाव जोङो खोथियाखौ फोगोन बेखौ जों खोथिया थिलि बुंनाय जायो बेबायदिनो खोथिया थिलिखौ जों मोजाङै एवनानै खायफाया खोथियाया जाहाथे मोजां जायो हासार गैबांनाय जायगायाव जोंहा हासार होनाय जायो बे हासारफोरा खायफाया रासायनारि हासार होयो खायफाया मिथिंगायारि हासार होनाय जायो बेबायदिनो जोङो जेब्ला जोंना खोथियाखौ फोनायनि सम जायो अब्ला खोथिया थिलियावहाय दैखौ एसे थुबुल सोनानै दोननानै बे जायगायावहाय खोथियाखौ फोनाय जायो नोंथां खायफाया हा हा गोरानावबो फोनाय जायो खायफाया दै सोनानै फोनाय जायो बेबायदिनो फोना दोनखांनायनि उनावहाय जोंहा जोंनि माइ गायगोन जायगा जेनेखि दुब्लि बेखौहाय जो जोङो मोजाङै एवनानै लानाय जायो जोंनि माइ गायनायावहाय जोंहा हाब्रु दोलो दोलो जानांगौ खौ अब्लासो माइआ मोजाङै गायजायो माइगायनाय समाव जोंहा ओ दैआ जोबोरैनो गोनांथार
बेबायदिनो जोङो गोदोनि दिनावहाय ओ दुब्लिखौ एवनो थाखाय जोंहा मोसौ आरो नांगोल बाहायनाय जायोमोन नाथाय आथिखाल समाव जों बां बे बाहायनायखौ नुनो थांबांलिया थेवब्लाबो जायगा जायगा जोङो नांगोल आरो मोसौजों हालेवनायखौ नुनो मोनो बेबादिनो सुबुं सोदोमस्रिनि जौगा बोनायजों लोगोसे बिगियाननि गोहोमाव दिनै ट्रेक्टर मिसिनजोंहाय जोङो दुब्लि फोथार जों एवनाय नाय नुनो मोनसै आरो जों ट्रेक्टरफोरजों जुदि एवोब्ला जोंहा खम समनि गेजेरावबो थाबैनो एवखाङो नोंथां बेखायनो जोङो ट्रेक्टरफोरजोंहाय जों बांसिन एवनायखौ नुनो मोनसै बेबायदिनो जोंहा सेथि एवजेननाय बे जोंहा खारहैनाय होननानै बुङो नोंथां बेनि उनावहाय ओ जोंहा नै नैथि एवनाय जायो बे नैथि एवनायखौ जोंहा सामार होननानै बुङो सामार होखांनायनि उनावहाय जोंहा जोंनि दुब्लि आलियाव थां थानाय माखासे हाग्राफोरखौ जों खदालजों जावनानै होयो जायखौ जों आलि दाननाय होननानै बुंनाय जायो बेखौ जुदि आलि दानोब्लासो जोंना ओ दुब्लि आलिया मोजाङै जायो बेनि उनाव जोङो दै सोनानै होनानै दुब्लिनि हाग्राफोर गोजों फिसेवनानै होनाय जायो आरो हाग्रा जेनिखि हा माइ गायगोन जायगा बेखौ जोङो दै सोना दोननानै मोजाङै रुइहोनाय जायो नोंथाङा बेनि उनावहाय जोंहा आरो ब्रै थामथि खेब हालेवबावनाय जायो बे हालेवनायखौ जोङो बर' होनाय होननानै बुंनाय जायो नोंथां बेनि उनाव जोंहा ओ दुब्लिनि दैखौ मोजाङै लाखिनो दैमोलै दोननो थाखाय समानै दोननो थाखाय जों आलि खोनानै होनाय जायो खदालजों बेनि उनावहाय जेब्ला जोंना दुब्लिनि दुब्लिया माइ गायजानाय जायो हाब्रु दोलो दोलो जायो अब्ला जोंहा फोनानै लाखानाय खोथियाखौ फुनाय जायो बिदिनो खोथिया फुजानो थाखाय जोंहा ओ पसिस थ्रिस दिननि गेजेराव खायफाया फैयो आरो खायफाया एसे गोबाव दोनो बेबायदिनो खोथियाखौ फुनानै गोदोनि दिनावथ' जोंहा माइ आबादखौ दाहोना रुवाथि ग्रोम ग्रोम लानानै मावनाय जायोमोन नाथाय आथिखाल समाव जोङो दाहोना रुवाथिखौ मोननो थांबांलिया जायनि थाखाय जोङो खामला हाजिरा होनानै माइ आबादखौ मावहोनाय जासै बेबायदिनो जोंहा खोथियाखौ फुनानै माइ गायगोन जायगायावहाय जोङो आराम रोगानानैहाय माइखौ गायनाय जायो बेबायदिनो माइ गायजेननाय सानखालि जोंहा मोनसे हाबाफारि लानाय जायो बेनो जाबाय बिमा माइनावनि सायाव जाहाथे जोंनि आबादा मोजां जायो बेनि थाखाय जेवारि बाथि गय फाथै बावनानै न'खरनि सासे ओ गाहाय गारजेना खुलुमनाय जायो बिनि बेनो माइखौबो गाय बिनो संनै संथामसो थुजेननानै बिनि उनाव खामलाफोरखौ बा गुबुन सुबुंफोरखौहाय गायहोनाय जायो बेबायदिनो माइ गायनाय समावबो दुब्लियाव खायफाया इउरियाफोर सारो हासारफोर होयो आरो जायफोरनि जायगायावहाय जायफोरनि हायाव हासारा गोबां दं बिसोरो ओ हासारखौ होनाय जाया बिदिनो माइ गायनाय समाव दैया जोबोरैनो गोनां दैखौ जों मोजाङै नायनांगौ बिदिनो गखा गायखाङै गायनानै जोंहा जोबथा सानखालि मोनसे फोरबो फायो बेनो जाबाय हाल जांक्रा एबा नांगोल जांख्रा बे समावहाय जोंहा जौ लोंनाय बा हाब्रु फोनलायनाय बे माखासे दोरोङारि खान्थिफोरखौ जोंहा फालिनाय जायो। बेबायदिनो नोंथांमोननि जायगायावबो माइ आबाद खौ बा दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावनाय जायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन बिदिनो जा नोंथाङा जेरै बुंदोंहाय जोंनि ओसोलाव ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो माइ आबाद गायो बायदिसिना मैगं थाइगं एबा बिदिनो बिफां लाइफां एबा फिथाइ सामथायाइ बायदि रोखोमनि गायो आरो। नाथाय गुबैयै जोंनि औ बर' बर' बर' माहारिया बांसिनानो माइ आबादखौ माइ मावनाय जायो आरो। बिदिनो ओ जे माइखौ माइ आबादखौ मावनो गोनांब्ला गिबियावनो जोङो बिदिनो ओ जेरावहाय जोङो माइ गायगोन बेफोर फोथारखौ जोङो एवस्रोनानै बिदिनो आलि खोनानै एबा आलि दाननानै बिदिनो स्र' खामानि मावना लानांगौ जायो आरो। गिबियावनो जोङो औ ओ खोथिया जावैनो गोनांब्ला जों गिबियावनो माइज्लि माइ सोमना दोननांगौ जायो आरो फाथोनि बस्थायाव खौ गोराहै ओ खाथुमनानै जोङो फुख्रिफोराव बिदिनो साननै सानथाम सोमना दोनो आरो। दोननायनि उनाव जोङो बेखौ औ बोखांनानै लाबोयो लाबोनानै ओ बेखौ थाइसे जायगायाव दोनथुमो आरो दोनथुमना एसे फेनस्राना होयो। जाहाथे बियो एसे गाजा अरो एबा गाजा सुयो आरो ओ बेयाव थास' थालिर बिलाइजों खोबना दोनो आरो जाहाथे बे एसे गरम ह एबा गुदुं दुं जाहाबनानै बेयो गाजा सुयो। बेनि उनाव जोङो औ बे खोथियाखौ एबा बे गाजा हरनाय जा माइग्लिखौ जोङो बेखौ फोनो थाखाय मोनसे फोथार ओ थियारि खालामना लायो जेरै बिदि बिदिनो बेखौ मोजांयैहाय बग्लेनानै बिदिनो बे फोथारा जे बुर बुर एवनाय बिदिनो गुरै दोलो दोलो जानांगोन आरो बेयाव बे माइ बे माइखौ जागााजा सुनायखौ जों लांनानै फैयो आरो फैैखांनायनि उनाव औ बेयावबो जोबोद जोथोन लानांगौ जायो आरो बेखौबो बिनि उनाव जेब्ला बे जौनानै गोरलै बिलाइ खिलिनानै बे जौगोन अब्ला बेखौ जोङो फुनानै गुबुनफोर थार मोनसेयाव जों गाहैनाय जायो आर गोदोथ जोङो बिदिनो गोदोथ जोङो बिदिनो सावरि उनु जालायोमोन आरो नाथाय दानि जुगाव बिदि सावरि उनुबो बारा जाबांला ना बुंनाय मानसिफोरा बेखायनो ‌जों औ रांखाउरिजों जों लिंनांगौ जायो आरो दानि जुगाव जोङो रांखावरि गैयाबा जेबो आबादखौनो मावनो हाया बायदि आरो नोंथां। बेनिखायनो औ बिनिखायनो जोङो ओ हा जायखौ जों हाजिरा ओ हाजिरा हाजिरा मावनो लिंनाय बा बिदिनो खामला माव खोथियावनो फुहोननानै बिदिनो जा बे गुबुन फोथार मोनसेयाव गायहैनाय जायो आरो जेब्ला माइआ गायखांनानै जौगोन अब्ला जेब्ला मोनगोन बियो मोननानै जों बेखौ हानानै न' फारसे लाबोयो आरो गोदोथ जोङो औ ओ बिदिनो खासिजों हानानै बा जाय ओ माइखौ बाननानै लाबोनाय जा बावखा बेफोरजों बाननानै लाबोयोमोन आरो न'आव आरो दा मेसिं आरि ओंखारबायआनो आरो नालाय मेसिं आरि ओंखारनायनिफायनो दानि जुगाव बेयावनो फोथारावनो हानानै नानानै बिदिनो माइखौ न'आव लाबोनो हायो आरो आरो बे औ गोदो बिदिनो न'आव लाबोनानै मोसौ हालिजों ओ नायोमोन आरो सिथ्लायाव। ओ आरो बेनो जा माइ खौ नाखांनानै मोननाय जा बे माइ बिलाइ जि गाब बेखौ जों मोसौफोरनोबो जाहोयो आरो। दा बेनि उनाव जोङो औ बे माइखौ जेब्ला माइ आबाद मावदों नालाय माइ भाख्रियाथ' बयनिबो नौ न'औ थाखागोन नङा होमबा नोंथां बेनिखायनो बे औ। बे माइखौ जेब्ला नाखांनानै जे माइ फिथाइ ओंखारगोन बे माइखौ जोङो भाख्रियाव एबा दुलियाव जोङो दोनथुमगोन आरो। दोनथ'खांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ जेब्ला रांफोरनि गोनांथि जायो अब्ला जों बेखौ हाथायफोराव फानेनो हायो आरो जोङो।
औ औ
औ नंगौ नोंथां बिदिनो आरो आरो दैज्लां बोथोरावल' नङा जोङो ओ माइ आबादखौ जोङो मेसें बोथोरावबो गायनाय जायो आरो मेसें बोथ थोराव गायनाय माइआ एसे आलदा जायो आरो नोंथां उम बिदिनो गोदोथ' जोङो बिदिनो बोथोरजों सोलिनाय जा अखा बेफोरजों गायोमोन जों माइखौ। नै आथिखालाव अखाफोराबो एसे एसेबांखि हाबांला नालाय बिनिखायनो जोङो मेचिन लागायनानै बिदिनो दै सारो आरो। ओ फुख्रि एबा दैमाफोरनिफ्राय दै बोखांनानै गायो आरो जोङो।
औ औ
औ नोंथां बिदिबा नोंथां जोंनि समा औ औ नोंथां।
दिनावहाय मा मा आइजें आइलाजों ओ बा माइ आबाद मावनायाव मा मा आइजें आइला बाहायनाय जायोमोन नों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन
औ हागोन नोंथां बिदिनो जा ओ जेरै आं बुंबाय खोथिया फोनो गोनां जोङो गोदो मोसौ हालिजों बिदिनो फोथाराव एवनानै गायनाय जायोमोन माइ आबाद जा एबा खोथिया फोनायानो जा मोसौ हालिजों। आरो बेयाव नांगौ जे मोसौ मोसौ जेनेबा मोसौ हालिसे आरो नांगोल मै बिबायदि थायोमोन आरो आरो बे औ माइ हानाय समाव खासि बिदिनो खासि थायो आरो माइ बान्नाय बावखा बेबायदि आरो। आरो बेफोरखौ जोङो दा दा बेफोरखौ जों दाबो नुनो मोनो नुनो मोनथाराबो होननो हाया जेरै ओ दानि जुगावबो बिदिनो बांसिनानो ओ बयनिबो न'खराबो समान नङा नालाय सोरहाबा एसे जानो दं। सोरहाबा जानो गैया बिदिनो जानो गैयैहायफोरा बिदिनो न' न'आवनो एसे एसे खा खुसिजों हानानै ओ‌ बावखाजों बानना न' फारसे लाबोयो आरो।
ओ नोंथां।
नोंथां बिदिब्ला जोंनि समाबो जाना फैबाय जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियाव दोन्थ'नाय जाबाय नोंथां गोजोन थों औ साबाय औ नोंथां।